हेल' ओ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां‌।
औ नोंथाङा दायो मा खामबाय दं?
नोंथां आंथ' दा जिरायनानै दङ।
औ ओ नोंथाङा आंनो दसे स्लम सम होनो हायोब्ला माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ जागोन नोंथां।
औ अ जोंनाथ' आथिखालनि मुगायाव गोबां मबेल जानबुं बाहायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंना गोदोनि दिनावबो माने मबेल जामुंखौ माबायदि बाहायबोयोमोन आरो आ थिखालावहाय मबेल जानबुंखौ माबायदि बाहायो माने नोजोर होना नायोब्ला नोंथाङा माबायदि फाराग नुनो मोनो माने बिनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोनना नोंथाङा?
औ जागोन नोंथां। बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा गोदोनि आरो दानि गेजेराव मबाइलनि मबाइलनि बागै जोंहा गोबां फाराग दङ नोंथां औ गोदोहायाथ' जोंहा बे बेफोरबायदि मबेलनि जुग नङामोन नालाय औ जोंहा
जोंहा सोरनोबा गोजानाव थाहैनाय सुबुंफोरनो एबा गोजाननि आलासि दुम सि फोरनो खौरां हरनो थाखाय जोंहा बे पस्टा फिसनि जोहै जोङो लाइजाम हरनाय जायोमोन। औ लाइजाम हरनायाव जोंहा जेरैहाय
सप्तासे सप्तानैै बेबायदिनि उनाव गेजेरजोंसो मोनहैयोमोन सासे खौरांखौ
औ नंगौ।
औ गोदोहायथ' जोंहा बेफोरबायदि माने जेबो मबाइलनि माने मा होनोमोन नोंथां बेखौ जोंहा मबेल बाहायनायखौनो जों गोबां खम नुनो मोनोमोन।
औ अ माने दंमोनबाबो जोंना आगोलहाय जोंना ओ जायखौ जों बुंनो हायो जोङो टेलिफन होननानै बुङो। माने बे मबाइलखोसो माने गोबाङै बाहानाय नुयोमोन नङा होमब्ला
औ नंगौ औ जोंहा बेबो साफ्रोमनियावबो थायामोन दङबाबो बे बे जों गामि ओनसोलफोराव सासे बा सानैनावसो थायोमोन बेफोरबादि। औ जोङो सोरनोबा खौरां हरथारनांगौ जाब्लाबो जों बेहाय फैसा थाइसे बा थाइनै सोनानै जों खौरां खौ लायोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दाथ' जोंहा गोबांसै गोबां जुग। गोबां सोलायबाय दानि दा। औ जोंहा दाथ' साफ्रोमबो सुबुंनियाव गंफा गंफायैबाबो मबेल दंथारो। औ दा
दाथ' जोंहा मबेल गैयाब्ला जेबबो खामानियानो जाया होननानै बुंजायो। ओ जोंहा जाजाया जासेना खौरां हरनायाव जोंहा दा मबाइल जुग जाबाय नालाय जोङो दसेनो सोरनोबा खौरां हरनोबाबो जों दस नोंनाव फन थुनानै जोङो लोगो लोगो खोन्थाहरनो हायो। औ जोंहा। ओह सोरखौबा खबर लानोब्लाबो लोमजादों साजादोंब्लाबो जों दा। गोसो जाब्लानो जों फनखौ थुनानै रायज्लायहरनो हायो आरो। थ' बिदि सु बिदि सुबिदा गैयामोन नालाय नों।
औ नंगौ नोंथां।
दङमोनब्लाबो सासे सानैनियाव बेबायदि किपेडनि मबाइल दङमोन।
औ।
बांसिनानो बाहायखायामोन आरो नोंथां दासो जोंहा गोबां माने मब बाइलनि जुग जानो हाबाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंहा जोंथ' दा मबाइलावथ' गोबां एप्सफोर थायो नालाय नोंथां। औ जोंहा बेनि। ओमफ्राय जेरैहाय वाटसप जों बेहायथ' जोङो गोबां खौरां हरनो हायो सासे लोगोनो। जेरैहाय जोंहा सासे सासेनो मेसेज हरनानै सासे जोङो मेसेज हरलायनानै आरो जोङो बेबायदिनो वाटस वाटसएपाव जोंहा फट' डकुमेन्टस बेफोरबायदि बाय दि जों हरनो हायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंहा वाटसएपआव जोंहा वाटसएप थानायनिफ्राय जोंहा माने जेबो माने मायबा मोनसे नांब्रबगौ जाबानो जोंहा दसेनो खारलांनांगौ बिदि जाया आरो नोंथां औ जों लोगो लोगो खौरां हरनो हायो औ बेबायदिनो जोंहा जोंहा जेरै इउटुब दङ इउटुबनिफ्राय जोंहा जेरैहाय जों गासै खौरांफोरखौनो मिथिनो हायो। औ जोंहा जेरैहाय जोंहा खिथाब खिथाब बायनो जोंहा फैसा थाखानि आंखालब्लाबो जोङो बेहाय इउटुबाव सार्च खालामनानैनो जोङो गासै माने आयदानि सायाव जोङो फराय सोलोंनानै लानो हायो आरो। औ बेनिफ्राय जोंहा गोब बां गोजान गोजान जायगानि जोंहा माने दावबायनाय बेबायदि इउटुबारफोरनि बेबायदि जायगा नाय जायगा दावबायथिंनो थांनाय बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ बेनि अन गायैबो जोंहा बेबायदिनो साख्रि बाख्रिनि सोमोन्दैबो जों मि थिनो मोनो औ जोंहा। गोबां जों इयउटुबनिफ्राय गोबां मोजां मोजां सोलोंनो हायो आरो नोंथां। औ फेसबुकनि फ्रायबो जोंहा माने इयउटुबनिफ्रायबो जोंहा गोबां माने रादाबबो मोननो हायो जोङो। जायखौ जोङो दैलि निउस होननानै बुङो बेवहाय जोङो सानफ्रोमबो जोंनि रासिनि सोमोन्दैबो मिथिनो हायो।
औ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने दानि जुगावथ' जोंहा मबाइल गैयाब्ला जेबो जाया होननानै बुंनो हायो आरो नोंथाङ।
अ नंगौ नोंथां
औ जेरैहाय जोंहा जोंनोथ' दा मबाइल' नङा जोंनो मबाइलनि अनगायैबो जोंहा गोबां लेपटप बेफोरबायदि बाहायनायखोबो जों जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औ बेफोरखौ दानि जुगाव थुनो रोङाब्लाथाय जेबोआनो जाखाया आरो।
औ।
औ बेफोरखौ माने जों जोंनो दानि दा जोंनो नांथारगौ जोंहा मायबा मोनसे एप्लाइ जाब्लाबो जोंनो मायाबा मोनसे
मायबा मोनसे अनलाइन खालामनांगौबाबो जोंनो बेहाय मबाइलनिफ्राय जोंनो अटि पिखौ ना अटि बेफोरबायदिखौ नांथारगौ जायो आरो फ औ। फन नाम्बार नङाब्लाथ' जोंहा जेबोआनो जाया होननानै बुंजायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङाबो एसे मबाइलनि भागै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ मबेल होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जि दानि ओ बुंलांखाबाय बुंलांखानाय बायदिनो माने जोंना मबिलखौ माने ओ गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो। ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय एसेबां माने बिदि मबेल जामबुंनि माने ओ एसेबां माने बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन। नङा होमब्ला नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोंना गोदोनि दिनावहाय मबाइल दंमोनबाबो ओ बांसिनानो माने खममोन आरो। जेरै जों बुंनो हायो ओ गंसे न'खरावहाय जेरै जोंना जाम्बुं दंबाबो जायखौ जों बुङो टेलिफन बिसो माने बाहायजायो। मोन आरो माने बिसो थायोमोन औ। माने गोरोनि दिनावहायथ' बेफोरबायदि स्क्रिन टाच मबेलखौ जों माने बाहायनायखौ नुनोनो मोनामोन ओ औ आरो दंमोनबाबो माने ओ जोबोर खममोन आरो।
औ नोंगौ।
थिग बेबायदिनो आथि औ साफा सानैल' दंमोन थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनो हानाय बायदिनो जोंना नैबे आथिखालनि मुगायावहाय ओ बे गोनोखो मुगायावहाय जोंना ओ गोबाङानो माने ओ मबिलखौ मबिल जाम्बुंखौ माने बाहायो आरो ओ जेरै जोंना मबेल जाम्बुं न'आवनो माने गोबां खामानि मावनानै लानो हायो। ओ साख्रिफोरनि एप्लाइ खामनाय ओ नोंथाङा जि दानि बुंलांनाय बायदिनो साख्रिफोरनिबो एप्लाइ खाम नायाव मबेल जाम्बुजों बाहायनाय आरो जोंना माबा मोनसे अनलाइन खामबा अटि पि नांगौ जायो होनदों नों थाङा ओ बेफोर माने सैथो खोथाया। थिग बेबायदिनो जोंना म बेलावसो माने आथिखालाव ओ फैसा होलायनायाबो माने मबेलजों सो जायो नङा होमब्ला नोंथां औ। माबेबा नोङो लामा हान्थिनायावहाय नोंना ओ आखाइयावहाय फैसा गैयाब्लाबो आथिखालाव नोंनि आखायाव मबेल दं माने नोंनि आखायावहाय फैसा दं। ओ बिदि माने जानानै फैबाय आरो जेरै बिसना जोंना मबेला मोजां खामानियाव बाहायनो रोंबा मोजां जायो आरो ओ गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला माने बियो गाज्रियैनो थांगोन ओ मबेलावहाय जोङो मोजां गाज्रि मोननैबो थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
ओ मोजां होननानै औ मोजांबो सोलोंनो हायो। औ जेरै जोंना ओ मोजां खामानियाव बाहायनाय होनब्ला जोंना जेरै ओ गंसे स्कुलावहाय टिचारनि माने ओ माने बेयाव ओ मास्टारनि एसे माने फोरोंनायाहाय खम जादोंब्ला एबा बुजियाखैब्ला जों बिफोरखौ माने मबाइलनि ओ नोंथाङा बुंनायखौ बुंलांखानाय बायदि इउ टुबफोरावहाय जोङो सार्च खामनानै माने जोङो सोलोंनो हायो आरो जोंना इउटुबल' नङा जेरै जोंना गुगल दङ आरो जि पि टि औ बेफोरावबो जोंना माने ओ सार्च खालामनानै माने रायलायनो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंना मोजां खामानियाव बाहायबा माने गोबां मोजाङैनो माने निजिनिबो मुलाम्फा जायो म फोरजोंहाय ओ नोङो जुदि मोजां खामानियाव बाहायालासिनो नोङो गाज्रि गेम गेलेनानै गाज्रि भिडिअ नायनानै नों जुदि टाइमखौ ल' औ औ बिदिनो बिदि खालामोब्ला माने ओ समखौ ओरैनो हगारोब्ला माने बियो नोंनिनो लस जागोन नङा होमब्ला नोंथां औ बेनो खायनो जोंना ओ मबाइल जामबुंखौ माने मोनदों होननानै जानला मोनला टाइमावनो माने जानला मोनला नोङो समखौ ओरैनो हगारोबा बि नोंनि जोबोद लस जागोन आरो अ माने जोंना मबाइल जामुं होननानै बुङोब्ला बेयो मोजां लामाथिंबो मोजां लामाथिंबो लांनो हायो गाज्रि लामाथिंबो लांनो हायो औ थिग बेबायदिनो जोंना ओ मबाइल जामुंजों गोजान गोजाननि माने बिदिनो मोनथिनो मोननि खौरांफोरखौबो मिथिनाय जायो आरो जोङो बिदिनो ओ गोबां नुफेर मोननि सावगारि एबा नुफेर मोननि जाथायफोरखौबो माने ओ बे मबाइलनि गेजेरजोंनो ओ नुनाय जायो जेरै ओ फेसबुकफोरावबो जोङो ओ गोबां जायखौ बुङो
औ नंगौ
गोबां रोखोमनि भिडिअफोर जों नुनो मोनो ओ जेरै जोङो थांफेरनो मोनै जायगायावबो ओ खायसेफ्रा बेरायनो हैनाय जेरै इउटुबार हगारबानो माने जोंबो नुनो मोनो औ बे मबेइलनि गेजेरजोंनो औ बेनि खायनो जोंना मबाइला माने ओ मोनसे मानसिजों माने ओ एंगारहोयो हायै माने सोमोनदो जानानै दं होन जों बुंनो हायो औ ओ बे जोंनि गोनोखो मुगायाव आथिखालाव इन्टारनेनि ओ जो है माने ओ गासै खामानिखौनो मावनाय जानायखायनो जोंनो माने ओ गंफा गं फा मबाइलनि गोनांथि जानानै फैबाय ओ आरो जोंना ओ नायनो थाङोब्ला गंसे न'खरावहाय जामुं खौ माने जों गंसेल' नुनो मोना माने ओ साफा साफा माने आखायाव जोङो जामुं लानायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना थिखालाव ओ गासै खामानियानो मबाइलनि नालाय बेनिखायनो जोङो ओ बे मबाइल जामबुंखौहाय माने नांगौनि गोनांथि जानानै फैबाय ओ अबावबा नोङो खौरां दैथायहरनोब्लाबो जोंना ओ अवाटसापनि गेजेरजों जोंहाय माने जोङो खौरां दैथायहरनो हायो आरो बिदिनो जोंना ओ कलेज स्कुलफोरावहाय माबा खौरां मोनथिनांगौ जायोब्ला जोंना बेवहायनो अवातसापआवनो माने ग्रुप खुलिनानै ओ जोङो बाथ्राफोरखौ माने ओ खोनथालायनायखो माने जों नुनो मोनो एबा खोन्थालायनो हायो औ बिनिखायनो जोंना ओ मबेइलखौ माने नांथारगौ आरो मानसिजों एंगारनो हायो सोमोन्दो जानानै दं बिदि माने जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ रायज्लाय रायज्लाय माने दोननायनि समाबो जानानै फैबाय नालाय
नोंथांजों मबाइलनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां औ
नाय थाबाय औ दे नोंथां औ